हेलौ औ खुलुमबाय खुलुमबाय। ओ दा आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय आं नोंथांजों दसे सम बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां
औ दा नोंथाङा बर'फोर जे जानाय लोंनायनि सोमोन्दै बे फोरमायनानै होदो
अ अ जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय होनोबा बर'नि गोबां ओंख्रि मोजां मोजां दं जोंनिया नङा होमबा थां जोंनि बर'नि दोरोङारि ओ मैगंफोरा ओ
अनला जों दाउ ओ साम'जों सबाय नारजि अमा बे बेफोरबायदि गोबां ओ गोथाव गो थ मैगं रोङो आरो नाफाम बायदि रोङो आरो
ओं
नोंथाङा साम'जों ओ
औ
सबाइखौ माबायदि सङो एसे फोरमायना होनो हागोन
औ हागोन औ नोंथांनो हागोन औ दा जोंहा बर'फोरनि ओ जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंहा ओ गिबियावनो जोंना ओंखामाथ' थाखाबाय दा जोङो औ ओंखामजों ओंखामाथ' जोंना ओरैनो ख'हाबा नालाय जोंहा ओंखाम खहाबनायनि थाखाय जोंहा माखासे ओंख्रिफोर जोङो जायो जेरै जोंना अनलाजों दाउ सबायजों साम' ओमफ्राय नारजि अमा बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर दंबायो जेरै मैथाजों ना ओमफ्राय नाफाम बाथोन बायदिसिना गोबां ओमफ्राय दा आङो सोंनाय बायदि सबाइजों साम'खौ बोरै सङो बेखौ नोंथांनो खोन्थानोसै दा जोंहा सबाय जों साम'खौ संनो थाखाय गिबियावनो जोङो दैमा दैसा अबेबा दैमा अबा माबा न'नि फुख्रि नङाब्ला जोङो बायनानैब्लाबो जोङो साम साम'खौ लाबोग्रोयो ना औ ओमफ्राय जोङो बे साम'खौ जोङो हरनैबा हरथाम सोमो दा जोङो साम'खौ हरसे सोमबाबो जायो नाथाय हर
औ औ हरसे हरनै सोमो औ हा जायखिजाया हा बायदि ओंखारनायनि थाखाय आरो
औ औ औ बेनि थाखाय जोङो हरनै हरथाम सोङोब्ला हरनै गाहाम सोङोब्ला साबसिन जायो आरो दा जोङो सोमखां सोमखांनानै जेब्ला जोङो बेखौ जानो अखानायै जेब्ला सोमखाङो होमब्ला जों बेखौ ओ बेनि दाखोनखौ जोङो बिजिजों नङाबा स्टिफिनजों जोङो बख'नानै बोखारनानै गारो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो साम'नि खिथुखौ दानस'सिगोन जाहाथे जोङो सोमनानै जानो हायो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बेखौ साब फा माबायाव खादायाव मानजियो हुयो बेनि उनाव जों औ बेनि उनाव जोङो बेखौ औ मैलाफा खारनायनि आमफ्राय साफ पा सुबाय ओमफ्राय जोङो बेखौ बै सबाय जाय रुयो थौआव बेयाव जोङो होनानै जोङो बे खौ आरामसे सङो ओमफ्राय जोङो बेयाव जि जि नांगौ जायो संख्रि बानलु हालदै ओमफ्राय गंगार दुनन्दिया मोदोमनायनि बायदिसिना जि नांगौ जों बेखौ जों होयो आमफ्राय होनानै जोङो आरामसे सं ङो ओमफ्राय जोङो बर'फोरा एखौनो जायो आरो औ दा नोंथांमोननिखैबो बिदिनो संनानै जायो नङा होमब्ला दा नोंथाङा अन अनला अनलाजों दाउ नङाब्ला औ अनलाजों दाउ नङाब्ला माबा नारैजों अमा माबोरै सङो नोंथांमोन थिगौना
ओ औ अनलाजों दाउखां एसे फोरमायनानै होनसै नारजि औ खोनादों आङो नारजिखौ एसे बारा मोजाङै मिथिजोबा माने आं बां द्राय संफेराखै आरो अनलाजों दाउखौ एसे ओ गिबियाव जोङो माइरंखौ जों जाग्रा ओंखाम जि माइरं बेखौ सोमग्रोना लानाय जायो दसे रुइनायनि थाखाय आरो बेनि उनाव एसे रुइहां जाबा जों बेखौ दिं खियाबा उवालफोराव ओ सौनाय जायो आरो नङाबा दानिया आरो गोदान जुगा जाबायना नोंथां मिक्सार मिसिं बायदि ओंखारोना दानिया बेनि गेजेरजों माइरंखौ गुनदै खालामना लागो देनाय जायो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बे खौ जों दा बेहाय मा होगोन जेनेबा बेदर ना बायदिसिना हो-होनांगौ होयो आरो खायफाया ओरैनो गोजाबो जायो ओमफ्राय आरो बेफोरबायदिखौ होबा एसे साबसिन जायो आरो मेवाइ बायदिफोरखौ होबा औ औ औ औ औवा मेवाइ बायदिफोरखौ होबा साबसिन जायो आरो बिनि थाखाय जोङो गिबियावनो औवा मेवाइ होबासो जों औवाखौन औवा मेवाइखौ दानग्रोनानै लाग्रोनांगौ होयो आरो बेखौ मो मोजाङै साफा सायनानै एसे माबा इनि बिगुरफोर खौ सायनानै लागोन हानानै लानां बेयो आरो बेखौ दसे हानानै दैजों ओ मा होनो साफा सुस्रनानै दैजों साफा सुनानै खारैखौ इसे ओ लगायनानै दोननांगौ आरो बेयाव दसे सम ओरैनो ओ ओमफाय बिनि उनाव जोङो बे-बेदरफोर होयोब्रा ला ओ होयो बेदरफोर खौ एवफ्राम सारायाव ओ थाव गुदुङाव एसे एवफ्रामो आरो नांगो जायो आरो बेहाय जोङो नांगौ बायदि मस्ला आ फानलौ ओ संख्रै जिरा बायदिसिना ओ मा होनो सामब्राम पियास बेफोर गासै खौबो हाइजें गास खौबो होनाय जायो आरो जिखिनि बेदराव होजाहैनाय मसलाफोरखौ होजायो जों जों बांद्राय मसला हो-होआ अनला ओंख्रियाव जेनेबा एसे होयो आरो जोंनिया बांद्राय होआ आरो ओमफ्राय एसे इद बिदिनो एवफ्रामग्रोनानै बेखौ आ जेनेबा आइजें मोनसे आइजेंआव दोनथ'नांगौ जायो आरो बिनि उनाव आरो मेवाइखौबो दसे सम एवफ्रामनानै एव फ्राम नांगौ जायो आरो द से सम बेखौ बेखौ ओ बेदरखौ एवफ्राम बेदर एबा नाखौ एवफ्रामनानै दोननायनि उनाव मेवाइ खौ एवफ्रामनानै ओ बेहाय दैखौ लुना होनांगौ आरो नोङाबा बोखांबो जायो ओमफाय दैखौ लुना होनानै जेब्ला दैया मोजाङै गोदौवो अब्ला बै जोङो ओम गुन्दै खालामनाय माइरंखौ ओ गुन्दै खौ अन गुन्दै बुङो। बेखौ ओ बेखौ फ्रि फ्रि फ्रि गोदौनायाव होनांगौ आरो ओमफाय सोरबा सोरबा आरो ओ गुन्दैखौ दैजों गलायनानैबो होयो। जोंनिथिं आरो बेफोरबायदि फ्रि फ्रि होनायखौ बां सिन नुनो मोनो आरो अब्ला बियो मोजाङै गोदौबा एसे गथाहां जाबा बेद ओ माने एसे माबाहांआव गथाद्रायबो नङा जे एसे माने एसे माबाहांबा ओ मा बेदरफोरखौ बेदर खौ होनाय जायो आरो। बिदिनो औ होस'ननाय जायो ओमफाय एसे दसे मोजांङै गोदौ होनानै एसे ओ गथाहां जाबा बेखौ खांनाय जायो आरो एसे साखिनानै जेनजों संख्रि नांदो फालौ नांदो बेफोरखौ मोजां नायनानै आरो नोंथाङा दा मा होनो ओ जोंनि बर'नि ओंख्रियाथ' गोबां दङ नङा होमबा ओम ओ ओ मा होनो
एसे फोरमायना होनांगौ नारजि औ औ दा नारजि होनोब्ला नारजि बेखौ जोङो गिबियावनो जोङो मोनसे फाथोखौथ' मिथिगौ नोंथाङा बे फाथोखौ फोयो औ बे फाथोखौ फोनानै जेब्ला फाथोआ देरो अब्ला जोङो बेखौ हास'नानै लाबोयो बिनि उनाव जोङो फोरानो बिनि बिलाइखौ बिलाइखौ फोराननानै जोङो बे गौ रानबाथाय जों बेखौ बोननानै दोनो नङा होमबा ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो जेब्ला जानो सम जायो बेखौ जोङो ओ संनानै जायो संनायखौ संनायखौथ आं संफेराखै नालाय जेबो जोङो आं मिथिगौ आं मोनजाफेरदों बेखौ जोङो बेदर अमा जो जों संनानै जायो अब्ला मिरामिसबो जायो ओमफ्राय जोङो बेखौ आं नुनो मोन्दों जे बेखौ जोङो बरफोरा सारा दुख फोरावबो जो बायहायख जों नुनो मोन ना सारदुफोराव औ जोङो बेखौ जोङो औ औ नारजि हगारनाया जोंना बेखौ र बिखौ बुंग्रोनोसै आङो जोङो सारादुफोरावबो जोङो जानाय नुनो मोनो साराव जोङो फ्राइयानो जोंङो सारादुआव नार्जिखौ बाहायखायोआनो ओमफ्राय बेनो नार्जिजों औ अमाजोंबो होयो खायस ओमफ्राय बांसिनानो मिरानिस होयो औ ओमफ्राय बे बे नारजिखौ जोङो जेब्ला जोङो गोथै गारनो थाङोना जेब्ला गोथैखौ सावहैबाय बै टाइमावबो जोङो बे नारजिख खौ जोङो जेब्ला आं सावनानै फैफिननो जा सम जायो हब्ला बे नार्जिखौ जोङो अरगारो थारमाने औ बेयाव जोङो बेखौ बाहायो ओमफ्राय जोङो नारजिखौ जेब्ला जोङो सोरबा आलासि गोदान फैदों। जेब्ला जोङो बे आलासि गोदाननो मानो होनब्ला जोंना बर'नाव मोनसे फोथायनाय दं औ मोनसे फोथायनाय दं। जेब्ला जोङो नारजिखौ जाहोयो फैगोदान आलासिनो होमब्ला जोंना सोमोन्दोआ आला सोमोन्दोआ गोजान जालाङो होनना जोंहा बर'फोरनो -'
औ फोथायनाय दोङो गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दोङो आरो।
दा जोंना बेनि अनगायै जोंहा गोबां रोखोमनि जानाय-लोंनाय दंबायो। जेरै जोंना मेसेंनि लानानै मेसेंनि दैज्लां लानानै दैज्लांनि जेरै मेसेङाव जोंना दैज्लाङाव जोंना जेरै खुमब्रा जोगोनार फल जिंखा बायदि जोंना आबाद आबाद। दं जों बेफोरखौ ओंख्रि संनाय औ संना जायो। बेनि अनगायै जोंना मे ओ मेसेङावबो जोङो बान्दा कबि अल कबि बायदिसिना जोङो आबाद मावनानै जोङो ओंख्रि जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो लाइ दं लाफ फा दं। जोङो बेफोरखौ जोङो जोंनि लख केल लाय लाफा खौथ' जोङो जोंनि लकेल हासार मोस गोबोरखिजों जोङो जोङो गायनानै जायो नङा होमब्ला? दा नोंथांमोननिखैबो बिदिनो जाय जानांगौ औ दा उम नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ औ औ। जोंनिथिं ओ एसे मावनाय फ्रा इसे खम जालांनो हमदों ओमफाय खायफा खायफा गामियाव मावो आरो जेनेबा बेफोरबायदि गोथां मैगं फोरखौ जेनेबा गोजां बोथोरनि मैगंफोरखौ ओ एसे खम जालांनो हम दों इ बेनि थाखाय एसे गोरान रान जायगा नांगौ नङा होमबा? बांद्राय गिसि जायगायाव बां द्राय मा ओ दै थाबाय थानाय जायगायाव एसे बारा मोजां जानो नागिरा एसे एसे रानहांहां एसे मोजां औ औ हासार गोनां जायगायाव मोजांसिन जायो आरो। ना ओ नोंथाङा ओ मा होनो नाफाम मोनजाफेरबाय नङा होमबा
औ नाफाम
ओ औ औ नाफाम। नि ओ गोथावखो एसे फोरमायना होदो।
नाफामखौ आङोथ' बिराद गोबां गोथाव मोनो औ बिराद गोथाव मोनो बेखौ जेब्ला जोङो स नाफामखौ जोङो जायो एवो सारा गामि नों जि नोंसिनि नखरनि खाथि-खाला न'खराव गोसारहैजोबोमोन। दोंलाय।
औ औ औ।
सामु सदों होनानै मोनथिजोबखायो ओरैबायदि औ औ जानो लुबै गैनाय मोनखायो आरो। दा जोङो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो बे ना खौ। ना नाखौनो बायनाय नङा होमबा नाखौ हमनानै जोङो बेखौ औ नाखौ जोङो फोरानो खोमा ना? ना गोथाङैथाय जायखिजाया बेखौ थास'जों औ औ औ। एसे फोरनस्रोना जोंङो थास'जों ना माजों दैयो नङा होमब्ला। औ। देनानै बेखौ जोङो मा मा होयोथाय जोङो बेखौ देनानै हासुङाव सो सोना दोनो। औ आं नुदों खिन्थु आं मोजाङै मिथियाबाबो नुदों औ‌। औ औ। दा बेखौ हासुआव सोना दोनो बेसे गोबावसो औ हो
खोनादों नोंथाङा जोंना समाबो जाबाय नामा? दे जोङो दिनैनि रायलायनायखो औ औ दिनैनि रायलायनायखो बेखि गोजोनथो
दे बेदिबा गोजोननाय थाबाय औ गोजोननाय थाबाय औ औ।
दे नोंथांनिसि सिमबो।